नोंथां
औ खोनागादोंदों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दोङो दे बुंजागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय गोदोनि सुबुंफोरा माबोरै ओ गावनि जिउखौ खुङोमोन आरो आथिखाल समाव मा राहायोै जिउ खुंबोदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ नोंथां ओ गोदोनि सुबुं होनबाथ' जोङो गोदो सुबुंफोरा ओ न' लुना लानो रोङामोन आरो गावनि आदार बुथुमनोबो बेखौबो रोङामोन। दा बिसोरो गिबियावनो गोदोनि सुबुंफोरा थानो थाखाय आांनि गाथा खुलुमोो ना बेफोराव बिसोरो हाबखोमानानै एबा हानि जेरै हाखर जाना थानाय बेफोराव थानानै बिसोरो ओ हरनि समखौ हगार हरोमोन आरो। आरो बिब्दिनो समजों लोगोसे मिथिंगायारि जेरै बिफांनि दालइ एबा थुरि बेफोरजों लासै लासैनो न' लुनो रोंलांबाय आरो न' लुनो रोंलांनायनि गेजेरजों दा फैबाय जानाय बिसोरो माब्रै जायोमोन दा बिसोरो गिबियाव जिब जुनारखौ ओ बुथारनाय
बा गोथां गोथाङैनो जायोमोन आरो आरो बे जिब जुनारखौ बुथारनानै बिसोरनि जे बिगुर बिगुरखौ बिसोरो फोराननानै ओ सान्दुंआव फोराननानै इफोरखौ बिसोरो गाननाय जोमनायाव बाहायोमोन।
दा दा बिसोरथ' जानोथ' रोंबाय जानानै उनाव बिसोरो ओ दा गोथां गोथाङै जानाय दा संना जानो रोङा जेरै जोङो अर जों दा मिथियो अर दा सानसे समाव बिदि जाबाय। जे अन्थाइ मिथिंगायारि मिथिंगायारि ओ खैफोदाव माने अन्थाइ जो अन्थाइ सुदुनानै अर सोमजिदोंमोन दा बेखौ बिसोरो ओ गोदोनि सुबुंफोरा नुनानै दा अरखौबो बिसोरो रोंबाय ओ अन्थाइजों अन्थाइ बुयोबा जेरै अर जायो बेखौ बिसोरो मिथिनानै ओ दा अरखो फोजोंनो रोंबाय रोंनानै दा ओ जिखिनि बिसोरो जिब जुनारखौ बुथारो बुथारनानै संना जानो रोंलांबाय आरो बिदिनो समजों लोगोसे बिसोरो आबाद आबाद मावनोबो रोंलांबाय जे माबोरै ओ फांसे बिफांखौ जुदि जों गायोब्ला माबोरै गिदिर खालामनो हायो बेफोरखो बेफोरखौ मिथिलांबाय आरो बि बिदिनो समजों लोगोसे थानाय आरो जानाय बेफोर गोबां सोलायबोबाय आरो दानि जुगाव जे गोदोनि बादि नंलाना दानि जुगाव गोबां सोलायबाय जे ओ सं ना जानोब्ला बा अर जरायनो नांला जोङो दा जोंहा गेस फैबाय दा गेसाव जोंहा लगायनानै ओ जे मेगं एबा ओंख्रिफोरखौ जोङो लगायना दोनबानो हारसिंनो मोनना थाखायो। दा गोबां दा आरो थानाय गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओंखारबाय जे ओ गाननाय जोमनाय बानायनोब्लाबो जोंहा मिचिन फैबाय दा मिचिननि गेजेरजोंनो ओ गाननाय जोमनायखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो बानायना हायो आरो बिदिनो थानाय थानायनि थाखाय न' न'खौ जोङो दा हाजों बानायो नाथाय हाजों बानायनायनि अनगायैबो इथाजों बानायबाय इथाजों बानायनायनि उनाव आरो दा फैबाय फल्डिं न' होनो बेखौ फलडिं जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो हायो आरो बे न'खौ ओ मोनसे जायगायावनो बिखौ ओ फलडिं हिसाबै बानायनानै गुबुन दाबसे जागायाव ओ
ओ ट्रेन्सफार खालामनो हायो। दा बिदिनो न' बानायनोब्लाबो जोंहा ओ जोंनो जागानिल' गोनांथि दा बे न'आ माने जागा जेराव ओ न' थानाय हिसाबै ओ जागोनना बेयावनो बहायनानै जोङो न'खौ बानायनो हायो। गोबां मानसिनि ओ समजों लोगोसे आरो मासिनि साननाय हनाय बेफोरबो गोबां सोलायबोबाय ओ जोंहा आबाद मावोब्लाबो जोंहा गोदो हाले एवनो रोङामोन जे नांगोल आरि गैयामोन नाथाय दा जोंहा टेक्टर दङ टेक्टर एबा गोबां रोखोमनि मेसिन दङो बिदि हाल एवनो थाख थाखाय माबा मोनसे आबाद मावनोब्ला जोंहा गोबां मेचिन ओंखारबाय दा बे मचिन फोरजों जोंहा गोबां सम
खम समनि गेजेराव मावनानै जोङो गावनि जिखिनि खस्थ' बेनि फिथाइखौ जों मोननो हायो आरो दा बे ओ दा बेफोरनि थाखायनो जोंहा दा जिउ खुंनायाव गोबां रोखोमनि ओ सोलायनाय फैबाय आरो सुबुङा जे बेमार आजार जायो जायोब्लाबो दङ आरो गोबां रोखोमनि दङ जे जेरै टिबि केन्सार आरि बेराम जाबाबो जोंहा बेमारखौ नायजानो थाखाय जोंहा मेचिन दङ जे मेडिकेलाव फ्राय गोदो जुदि फिसा फिनला बेमार जायोब्लाबो जोंहा बिदि मुलि गैयामोन ओ गोदोनि सुबुंफोरा बिलाइ एबा बिबारफोरखौनो सेफ्लेनानै बे गावनि जे दोलाबनाय एबा गाराय जानायफोराव बेफोरखौ फोनना लायोमोन नाथाय मिथियामोन गोदोनि सुबुंफोरा जे बेखौ फोनबादि ओ जे बेमारा हामगोन नाथाय बेयाव उल्थासो जायोमोन आरो बेमारा मानोना बेयाव मायबा मोनसे जुदि होनो लागायाव जों मायबा मोनसे होनो हाला एबा गोबां रोखोम खहा जानो हायो दा बेनो आरो दा आंथ' बुंनो हाया गोबां सोलायबोबाय दा नोंथाङाबो जिखिनि हायो एसे फोरमायना होदो आंनो
औ नोंथां नोंथाङाथ' गोबांखौनो फोरमायखाबाय जोङो गोदोनि जिउ खुंनाय राहा आरो दानि जिउ खुंनाय राहाखौ नायोब्लाथ' गोबां फारागखौनो नुखायो बिब्दिनो जोङो गोदो ओ सुबुंफोरखौ जिउ खुंनो थाखाय बायदि रोखोमै जेरैबायदि ओ खायसेखौ जोङो जौ खावनानैबो गावनि जिउ राहाखौ खुंबोनाय नुदों आरो खायसे खौ ओ मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनानैबो जोङो जिउ खुंनायखौ नुबोदों आरो खायसेखौ दाहोना रुहाय थि थानानैबो जोङो गोदो जि खुंनायखौ नुदों आरो बेबाय दिनो जोङो दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां सोलायनायखौ नुदों आरो बिगियाननि जौगानायजों जोंहा गोबां ओ सुबिदाबो जादों नालाय बेनिखायनो जोङो जौगानायखौ खौ नुसिनदों आरो बिब्दिनो जोङो ओ हान्था मेलानि फारसेबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोबां मोजां हान्था मेलानि राहा गैयामोन ओ जायनि जाहोनाव गोबां जाब्रबथायबो जायोमोन बा जोङो सोलोंथाइ लानायाव बा देहा फाहामसालिफोराव जोङो थांनो गोनां जायोब्ला खम समनि गेजेराव मोनहैनो हायामोन आरो एसे गोबाव लायोमोन बिब्दिनो जोङो सोलोंथाइ लानायावबो जोङो हान्था मेलाया मोजां नङैनि थाखाय जोङो गोजान जायगाफोराव सोलोंथाइ लानो गोनांब्ला गोबां उसुबिदा जायोमोन आरो गोबां जाब्रथायबो जाबोनायखौ खोनाबोदों आरो नाथाय जोङो दानि समाव ओ सोरखाराबो जोंना बेफोरनि सायाव गोसो होनायनि थाखाय बा बिगियानाबो जौगानायनि थाखाय जोङो हान्था मेलानि सायाव बांसिन गोसो होनायखौबो नुयो आरो बेबायदिनो हान्था मेलाया जौगानायजों जोंहा गोजान जायगाफोराव थांनायावबो सुबिदा जायो। आरो जोङो ओ गोजान जायगाफोराव गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ बेफोरनि थाखायबो सुबिदा जायो आरो आरो जोङो ओ गोदो आरो मोनसे सुबिदाखौ मोनबावनो थाङाखैमोन जोङो आइजोफोरखौ ओ हौवाफोरजों समानै सोलोंथाइ लानो सुबिदा होआखैमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव ओ आइजोफोरखौ हौवाफोरजों समान समानै जौगानाय बा सोलों थाय लानानै गावखौ गावनि आथिङावनो जोङो ओ गोख्रों जानायखौबो नुनो थाङो आरो बिब्दिनो जोङो ओ दानि समाव जोङो गोजान ओनसोलफोराव सोलोंथाइ लानो थाङालासे जोङो खाथि ओनसोलफोरावनो गोबां फरायसालि जोङो गाय ना होनानै बेवहायनो सोलोंथाइ लानो हानाय सुबिदाखौबो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो देहा फाहामसालिनि फारसे नायनो थाङोब्लाबो जोङो गोदो जेरै नोंथाङा फोरमायदों जे डक्टरनि बायदियाव थाङालासिनो गावनि न'खरनि खाथि खालाफोरावनो मोननाय बायदि हाग्रा बंग्राखौनो बाहायोमोन होननानै जायनि जाउनाव बेरामा आरो बांसिनसो जायोमोन होनना नाथाय जोङो दानि समाव बेफोरखौ एसे बाहायनायखौ खम नुबाय आरो। ओ जोङो गोबां मोजां मोजां देहा फाहामसालि गायस'ना होनायजों लोगोसे गोजान ओनसोलफोरावबो गोबां गोदोर गोदोर गोजान डाक्टरफोर फैनायजों जोंहा देहाफोरावबो एसे ओ मोजां जाबोनो हमबाय आरो। बेबायदिनो ओ जोङो दानाय लुनायनि बिथिङावबो बुंनो थाङोब्ला गोदो जेरै आइजोफोरा ओ ज' ज'यैनो हिसानफोर सोंनानै दख'ना बायदिफोर दानायखौ नुयोमोन। ओ बिब्दियाव जोंहा एसे खस्थ'बो जायोमोन आरो आरो समफोराबो एसे गोबाव लायोमोन आरो जिफोर दानायावबो जोंना गोबां जगारफोर नांगौ जायोमोन आरो बिब्दिनो जोङो दख'ना दानो गोनांबोब्लाथ' गोबां जेरै माखु सोरखि ओ ततखाल बायदि गोबां जिरादनि गोनांथि जायोमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खुन्दुंफोरनिखौबो जोङो गोदो खायसे आइजोफोरखौ गावनो इन्दि लुनानै गावनो खुन्दुं बनायनानै बेवहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गाब फोननायखौबो नुयोमोन आरो। बिब्दियाव जोङो गोबां सम थांनायखौ नुयो आरो आरो ना नाथाय जोङो दानि समाव ओ जोङो बांसिन आइजोफोरखौनो मेसिनजों बानायनायखौ गाननायखौ नुयो आरो जोङहा बिबदि तातखालनि अनगायैबो सि दाग्रा गोदान मेसिन तातखाल बायदिनो ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहायनानै समनि गेजेरावनो सार औ सानसेयावनो जोङो ओ गांसेनि बारा जि जोम दानो हानायखौबो नुदों आरो। बिब्दिनो जोंहा ओ गोदोनिजों दानिजों एसे रुजुनो थाङोब्ला गोबां फारागखौ नुयो आरो। औ खोनादों नोंथाङा?
नुयो दा नोंथाङा बुंबाय दानाय लुनाय एबा पेराम दा गोबां सोलाबोबाय आरो इयुनावबो सोलायगोन दा सिगां सुबुंफोरा साननाय हनाया एसे खममोन नाथाय दा सासेखौ नुयै गुबुनखौ नुयै गोबां गावनि रोंगौथिौखौ गोबां खालामनो हानाय जाबाय आरो
औ
नोंथाङा बुंदों जे हान्था मेला दा जोंहा हान्थाामेलानि थाखायबो सासे सुबुङा जुदि बेम जायोब्ला अब्ला जों बेयाव लांनो थाखाय गारि बेलगारि होनबाव जेरै मैसो
औ
लगायनानै माने बेलगारि बानायोमोन अब्ला बियो एसे स्पिडाव थांनो हायामोन आरो अब्ला बेमार जानाय सुबुङा माने गावनि एबा जोंनि देहा थानसेसिम माने मोनहैस' हायामोन बे हान्था मेला जेनेबा गाज्रिनि थाखाय आरो गोदो गोदो जोंनि लामायाबो बारा एसे मोजां नङामोन एसे अखा हायोब्लानो एबा दैबाना जायोब्लानो जोंनि लामा सामाया बायोमोन आरो बिब्दि। गाज्रि जानायाव जोंहा सुबुंफोरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायाव गोबां खहा जायोमोन आरो सोलोंथाइ लानायाव जे फरायसाफोरा गावनि फरायसालिसिम थांनो थाखायबो गोबां खहा जायोमोन बे हान्था मेलानि नाथाय